हाव
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ अ नोंथां बोरै दं नोंथां?
मोजाङानो दं नोंथां मोजाङानो।
औ आं नोंथांजों मोननैसो ओरैनो टपिक सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदोंमोन सोंनो नागिरदोंमोन आरो कुइसनफोर
औ।
ओ नोंथांनि जायगायाव बेबायदिनो थां फै राहा हान्था मेला ओमफ्राय आ गारि मथरनि फरायसालिनि बेफोरबायदि राहा सुबिदाफोरा माबायदि नोंथां
औ औ उम हान्था मेला राहा होनोब्ला ओ जोंनियाव एसेबां मानि ओ गोग्लैसोनाय बा गाज्रि बेबायदि थासारियाव एसेबां माने गैला।
औ औ।
नंगौ नंनायालाय मोजांसेबां माने मोजांद्रायबो जाजोबाखै आरो ना।
औ औ नोंथां।
थांयो ब्ला जों जोंनि ओनसोलावबो ओ नायथावथाव बा एसे बिदिनो मोजां जानानै दं होननानै आं बेखौ बुंनांगोन आरो मानोना आ लासै लासै जोंनियावबो ओम बिदिनो ब्लेक टकिं बा सिसि ब्ल'ग नङा होमबा
औ औ नोंथां नंगौ
लामा सेन ग्रेबेल गारनाय बेबायदि आ खोब जा फाम जोब्बाय होननानै जों बुंनांगोन आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो आरो स्कुलनि होननानै बुङोब्ला
औ नोंथां
मोनसे फरायसालियाव जोंना माने गोजान खाथि बेखौ मेनटेन खालामो नङा होमबा
औ नंगौ
जायो दा बेबायदि नायोब्ला जोंनियाव फरायसालिया दङ दंनाया खिन्थु जोंनि ओनसोलाव माने एसेबां मानि जोंनि ओनसोला गुवारद्रायबो नङा
ओ जायनि जाहोनाव उम गोबां फरायसालि बेफोरबायदि आ जोंनियावथ' दा दंसै जेनबा हमना ला प्राइभेट खुलिनाय नङा होमबा गावबा गाव
औ नंगौ नोंथां
आ बे बायदिया दङ बिनिफ्राय गुदि फरायसालिफ्रा गोबां दंमोन नाथाय दाथ' जोङो मिथिखायो मा थासारि सोलिनानै दं गुदि फरायसालिनिया नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
गुदि फरायसालियाव इनरलमेन्ट एबा फरायसाफ्रा खम जानायनि उनाव
जाहोनाव ओ फराय खौ बेजों बे मोनसे बुजाबनाय सोलिगासिनो दंना
औ औ नंगौ नोंथां
फरायसाफोरनि खम जानायनि जाहोनाव दा बेबायदिया जोंनियावबो जादों आरो खिन्थु फरायसालियाथ' गुदि फरायसालिया गोबां दंमोन जोंनियावबो आन्थाय दा लासै गंफा गं फा बेफोर फरायसालिफ्रा माने थैलांनायनि लामायाव दंजोबसै आरो
औ औ
उम बेबायदि फरायसालिफोरनि थासारि होननानै बुङोब्ला जोंनियाव फरायसालियाबो दङ दंनाया एसेबां मानि गैयैबो नङा आरो।
औ।
दा बेबायदिनो आरो ओनसोलनि होननानै बुङोब्ला जोंनियावबो एसेबां मानि गोग्लैसोनाय बा गोरिब ओ न'खर बेबायदि जोंनियाव एसेबां मानि गैला होनजायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव दायो
न'खरफोरखौ नायोब्ला ओ खोब इन्जुरनि न' एबा उखुमनि न' बेबायदि गैया होननानै जोङो बुंबाबो बांद्राय बुंनाय बिदि जानाय नङा आरो माने खोब इथानि इथानि गोजासै जोंनियाव गंसेबाबो गंफ्रामबोनि न'खराव माने इटानि न' पाक्कानि न' जोङो नुनो मोनसै माने जोंनि ओनसोलाव आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदि माने थुरिनि बा इन्जुरनि उम बेबायदि जोंनियाव बांद्राय बा गैस्रालानो होननानै बुंनांगोन।
औ औ।
दा बेबायदिनो आं गोदोनिफ्राय नायोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां सोलायबाय ओ सोलायनाया फैबाय आरो। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नायोबा जोंनि ओनसोलखौ एसे जौगाबाय होननानै जोङो ओ बुंसाबनो हायो आरो।
औ औ नोंथां नंगौ।
दा बेबायदि थासारि दा हान्था मेलायनियाथ' जोङो मि मिथिखायो आसामाव गोबां गोबां दैबाना जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
आसामाव गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव लामाफ्रा माब्लाबा जोंनाबो बेबायदिनो खुरखा लाङो मालाबा दालां बायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जायो ओ बेबायदिनो माने बांद्राय गाज्रिद्राय नंला होननानै आं बुंनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
उम दा ओरैनो नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि?
अ जोंनिथिंना नोंथां? जोंनिथिंजायबो नोंथां ओ बेबायदि थासारि हान्था मेला राहानि बागै बुंनो थाङोबा जोंनाबो गोदो गोदोनिफ्राय जेनेबा आजै आजौनिफ्रायनो थाबोनाय जायगा नालाय, ओ गोबां हान्था मेला बेबायदिनो फरायसालिफोरनि जेंना दंमोन आरो। नाथाय आथिखालखौ नायोब्ला बेफोरबायदि जेंनाया जोबोर गोजानाव आरो। ओ जोंहा खाथि खाला फरायसालिफोर गायसनबाय आरो खाथि खाला ओ गारि मथर हान्थामेलानि थाखाय लामा मोजां फैबाय ओ बाजौ जिबा नं राजा लामायाबो जोंनि जायगानिनो जोबोर खाथियाव दङ'। बेनिफ्राय ओ ट्रेन, बास बेफोरबायदि बायदिसिना हान्था मेलानि राहाखौ जोंनाव मोननाय जायो आरो। फाय हान्था मेलानि राहायावबो गोबां जेंना सोमजियो जेरै नोंथाङा बुंलांदों दैबाना होरै जानानै ओ जोंनाव दाख्लैसो जानाय दै बानायाव ओ जानोखि जोंना ट्रेन आलि दालां बेयो बायदों बेयो बायनानै हान्था मेलानि दायो एसे जेंना जाथ'ना दङ अब्लाबो जोंहा जेनेबा गारि मथर बास बेफोरबायदिनि जेंनाया जायाखै। ओ ट्रेन ट्रेननि लामा दालां बायनायनि जाहोनाव गोबां फिरफोर नुनो मोननाय जायो आरो दासान्दि जोंनाव। ओ बेफोरबायदि बास बायदिसिनायाव हान्था मेला हान्थिनाय गारि मथरफोरावनो नुनो मोनदों आरोना। ओमफ्राय ओ बेफोरबायदि थासारियावनो मोनसे लाबबावनो सानदों नोंथां जोंहा पावार साप्लाइ एबा कारेन्ट गोदो गोदायथ' जोंनाव कारेन्टनि जेबो सिन होननाय गैयामोन सलार बायदिसिनाफोराबो उनावसो फैजोबदों बारु गोदोनिफ्राय साथि बायदिसिनाजों फरायबोनाय फरायसाफोर बायदिसिनाफोर गोबां नुनो मोनो दा बेफोरबायदि थासारिया जोबलांबाय जोंनावबो बेनिफ्राय जोंनाव मोनसे जेंना दङ बे लाइन एबा पावार साप्लाइनि बेलायाव जोंहा नैबे दा दैज्लां बोथोर अखा हानाय गोबां अखा हायो दैबाना जायो जोंनि जायगाखै एसे दैब बारि बेवहाय माने जोंनाव पावार साप्लाइआ गोबां सम जेंना जाबाय थानो नायो। माब्लाबा पावार काट जायो माब्लाबा बा ट्रेन्सफारमार जायो गोबां फरायसाफोर आनजाद आनजाद बेफोरबायदि सोलिनाय समाव जों माने गोदोनि जा जोङो साथि बायदिसिनाजों सोलिबोनाय फरायबोनाय बेफोरबायदि समा माने फैबाय थायो आरो जोंनाव बेफोरबायदि जेंनाया दासिमबो दंबायो आरो जोंनाव हान्था मेला लानि जेंनायाथ' जोंनाव जोबस्रांबाय अब्लाबो बे कारेन्ट एबा पावार साप्लाइनि बाथ्राखौ बुङोबा बेयो मोनसे जेंना दासिमबो जानानै दं आरो। बेखौबो लासै लासै सुस्रांबोनाय जों नुगासिनो।
औ
लासैनो गोमालांगोनखौ जों आसा खालामो आरो बेखौ दा पावार साप्लाइ बायदिसिना खौ सोलायबोगासिनो रिप्लेस खालामबोगासि नो माने मोजांसिन साबसिन हामसिन आइजें आइला बाहायनानै पावार साप्लाइखौ बानायनाय जादों आरो दायो। जानो थाखाय एसे टाइमफोर नांगौ जागोन आरो बिसोरनो। खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो दा आरो खामानिया सोलिगासिनोसो दं। आमफाय बेनिफ्राय फरायनायनि बेलायाव बुंबावनो सानदों जोंनिखि जाय गामि बिथोर एबा गोबां जायगायावनो दासिमबो फरायसालिफोर गैयाखौनो बुंजायो। गोबां गोजान जायगा हान्था मेला हान्थिनानैसो माने इस्कुल कलेजफोराव थांनांगौ गोनां जायो आरो बेनिफ्राय ओ बरदििं बायदिसिना थानाय बेफोरनि खरसा आलादा बेफोरबायदि खरसा जायो आरो जोंनाव खाथियाव फरायसालि मोजां कलेज गैयैनि जाहोनाव ओ दायो खोनानो मोन्दों आरो सुलुंनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनदों फरायसालि स्कुलफोर बर'नि गायसननो थांगासिनो जोंनावबो बेफोर बायदि सुबिदाया सिगांफोर गैयामोनबाबो दायो जानो थांगासिनो दं बेखौ जोंबो इयुनाव आरो गोबां राहाफोर फैबावगोन होननानै जोङो सानो आरो माने नोंथां। बाय जायगायाथ' जोंना गामि बिथोरानो जायो नोंथां गामि बिथोराव माने एसेबां ओ जौ गैद्राया एसेबां गोग्लैसोनायबो गैद्राया माने जोंना गेजेरावनो आरो नोंथां।
अ नंगौ नंगौ
जनियाव ओमफ्राय जोंनिफ्राय स्नि दाइन किल'मिटारसो गोजान थांनानै ओ टाउन सहर बेफोरबायदि मोनो। बेफोराव दा गोबां डेभलप जाबोगासिनो नो बेनि जोहैनो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि बिथोरफोरावबो गोबां ओ दडेभलप जानाय जौगाबोनाय दायो नुबोगासिनो दं आरो आं नोंथां औ औ नोंथां दा औ बेखिनियानोमोन नोंथां जोंनि ओ थासारि दासिमहालागै एसिम थासारिसो मोनफैनो हाबाय जौगाबोबाय एसे एनलाया आरो इयुनावबो जौगागोनखौ जोङो नुहुरदों बेनो आरो ओ समाबो जाबाय खोमा नोंथां नों नोंथांनिसिम साबायखर नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय
गोजोननाय थाबाय दे
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां